हेलौ खोनादोंना नों नोंथां
औ खोनादों खोनादों
फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनायाव आं फंनैसो
औ औ सोंजायो
जेनेबा जोंहा दा आथिखाल सहर सोहोराव थानाय सुबुंफोरनि साननाय आरो गामिनि सुबुंफोरनि साननाय नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा जेनेबा माबाददि जायो सहरनि सुबुंफोरनि साननाय आरो गामिनि सुबुं आखुनि साननायफोरा
औ औ नोंथां खोन्थानो हागोन नैबे आयदायाव एबा नैबे सोमोन्दै जोङो सावरायनो थाङोब्ला
औ
गिबियावनो दा सोहोरनि सुबुंफोर
औ
दा बे सोहोरनि सुबुंफोरा गावबा गावनि जा खामानि गावबा गावनि साख्रि गावबा गावनि माखासे बिदिनो फालांगि बिजनेसाव जोबोद बेस्थ' जानानै थायो आरो गावबा गाव गवनि खामानियाव मुखुब जाना थायो बिदिनो नोंबा नों आंबा आं बेबायदि आरो बिसोरना
औ
औ दा नाथाय गामि होननानै बुङोब्ला बेवहाय मोनसे जोंहा ओ समाज थायो बेयाव ओ जोंहा बे समाजाव गासैबो गामिनि सुबुंफोरानो गोरोबलायनानै थायो अनज्लायनानै थायो
औ
ओ बिदिनो माबाफोर ओ उसुबिदा माबाफोर जेंना नुजायोब्ला जोङो ज' ज' गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै ओ सासेया गुबुन सास खौ मदद होलायो आ रो
औ
औ बेयो जोबोर मोजां जोंना गामिनि जा समाजनि बेफोरोखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा जोबोर मोजां आरो नाथाय ओ खोथाया बेसो जे गामियाव बेफोरो मोजां नाथाय फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा गामियाव माखासे खायसे बिदि सुबुंफोर दङ दाबो जाय ओ दावगानो हायाखै
औ
फ्राय दाबो ओ माखासे मोनथिनांगौ बाथ्राफोरखौ मोनथिथ'नो हायाखै जाउनाव जोङो गामिनि खायसे सुबुं फ्रा गोग्लैसोनानै थायो आरो
औ औ
बेनिखायनो जोङो गामिनि सुबुंफोरा अ नैबे समाव जोङो जौगानो नांगोन आरो माखासे ओ जा जोङो मिनथिनांगौ आरो सोलोंथाइ बेफोरखौ जोङो लानांगोन आरो औ औ नाथाय जोंहा बे बेलायाव नायनो थाङोब्ला सोहोरनि सुबुंफोरा जोबोद ओ जौगानायाव दङ आरो बेफोर सोलोंथाइ ओ आरो फालां गि गावबा गावनि खामानि साख्रि बाख्रियाव नायनो थाङोब्ला बिसोर जोबोद जौगानाय आरो
औ औ
औ बेनि बागै नोंथाङाबो माबाफोर ओ नुहरदों नामा माबाफोर साननाय माबाफोर खोथा
औ ओ आंबो सानदों जि सहराव थानाय एबा गामिनियाव गामियाव थानायफोरा माबायदि जिउ खाङो ओ फास्ट आवनो आङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खांनाय राहाखौ नोंथांनि सेराव फोरमायनो सानदों ओ जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा इमान एबा गोदान मुगाजों बिरोंदामिनारि बानायजानाय आगजु फोर गैया बेनि खायनो जों नि सुबुंफोरा ओ जेनेबा सहराव थानायफोरबायदि जों गामिनि सुबुं फोरा साख्रि बाख्रिथ' मावखाया
औ औ
बेनिखायनो गामिनि बांसिन सुबुंफोरानो जोंहा आबाद मावनानै थायो आरोना जेनेबा बा मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनानै जायो न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै जायो आरोना आरो बेफोर बायदिया मोजांबो आं सानो मानो होनब्ला जों सहर बाथिफोराव थांबा जों मैगं थाइगं बायनो थाङोबा बेवहाय जोङो बांसिनानो रासायनारि मुलि होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना बेखौ जोङो जानानै जोंनि देहाया गाज्रि जानो हागौ आरोना जेनेबा गामिनि सुबुंनि सावस्रिनि देहाखौ आं बुंनो थांब्ला बेखौ बुंनांगोन गामिनि सुबुंनिख्रुइ सहराव थानाय सुबुंफोरनिया एसेबाब लोरबां जायोना जायो आरोना मानो होनब्ला गामिनि सुबुंफोरा मिथिंगाजों गोरोबनाय मैगं थाइगं जायो एबा गावसोरनो न'आवनो बानायनाय गोबोरखि हासार एबा बोरमा खि खौ होनानै मैगं थाइगंफोरखौ फेदेरो एबा माइ आबाद मावनाय जायो आरो ना बेखौ बेफोरबायदि जोङो मिथिगाजों गोरोब नाय जामुं एबा खाजाखौ जायोबा जोंनि देहायाबो मोजां जायो नाथाय फारसेथिं जोङो सहरखै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय उल्था जायो आरोना नोंथां जेनेबा बिसोर बांसिनानो रासायनारि माबा बाहायनाय मैगं थाइगंखौसो मोनजायो आरो ना बेनिखायनो बेखायनो बिसोरनि देहा हालोदा एसेबाबो गामिनिसो थानाय ओनसोलनिसै एसे बे माबा जायो आरो ना नाथाय जोङो लोमजानाय साजानाय बारा जायो नाथाय जोङो देहा फाहामसालि एबा मेडिकेलफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ सहरनिखौ सरद थानायफोरखौ मोजांसिन बुंनो हागोन आरो‌ ना ना मानो होनब्ला जोंनि बे गामि ओनसोलाव देहा फाहामसालि फोरा नांगौ बादि जोंनो दाजेम आगजु होनो हाया जेरै अक्सिजेन सलिडार आरो अपारेशन खालामनो थाखाय मोननैसो आगजुफोर होनो हाया सिटि स्केन एम आर आइ बेफोरबायदि गैया आरोना जाहोनाव जोंहा गामिनि सुबुं फोरा जोबोर उसुबिदा जायो आरो ना नाथाय फारसेथिं जोङो सहराव बेफोरबायदि जोंहा गोबां रोखोमनि दङ आरो ना जेराव सिटि स्केन एम आर आइ बेफोरबायदि थायो फेसिलिटिफोरा गोबां थायो आरो ना जायनि जाहोनाव जोङो औ औ जायनि जाहोनाव जोङो गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ बेफोरबायदि आगजुजों नायनानै सिनायनो हायो बिथाङा मा बेमार जादों होनो आरो ना नोंथाङाबोफोर बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों मोन नामा
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जा गामियाव थानाय सुबुंफोरा दा जोङा मिथिंगायारि बायदिसिना हासार बाहायनानै गामियावनो बा नआवनो गावनि जा मैगं थाइगं जानाय आदारफोरखौ जोङो गायनानै एबा गोग्गो जों फसलफोर एबा गोग्गो फिथाइ सामथाइ गोग्गो जानाय मैगं थाइगंखौ जों मोननो हायो जाहोनाव जोंना गामियारि सुबुंफोरनि जा देहा ओ बियो इसे गोग्गो सिनायाव थायो आरो आरो बारहावाफोराबो जोंना मोजां जायो गामियाव बिफां लाइफां ओ बायदिसिना बिदिनो मिथिंगाजों बुंफबनाय नालाय ओ उल्था फारसे नायनो थांबा सोहोराव बेफोरखौ नुनो मोना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ सोहोराव माखासे से मैगं थाइगंनो जा फिथाइ सामथायाइ बायदिसिना जानाय लोंनायफोरा जोंना माने नारि हासार होनाय बेखौसो बांसिन नुनो थाङो जाउनाव सोहोराव ओ लोमजानाय साजानाय बिदिनो बेराम आजार बेफोर बै मैगंफोरखौ बांद्राय बाहायोबा जायोब्ला जोंहा जालाङो
औ
औ बेखिनियानो आरो ओमफ्राय गामियाव नाथाय नैबे फारसेथिं नायनो थाङोब्ला अ दा जोंना माखासे मानि ओ देहा फाहामसालिनि जा सुबिदा माखासे आगजुफोर बेखौ जोङो गामियाव मोननो थाङा
औ
माखासे समाव जोङो माखासे ओ जेंनाफोरजों जों मोगा मो गि जानो गोनां जायो
औ नोंथां जायो
थायै सोहोराव नायनो थाङोबा बेफोर ओ सुबिदाफोरा गोबां माखासे थायो बेबायदि आरो नोंथाङा जा गामिनि बारहावा एबा मिथिंगा आरो सोहोरनि हावा बेनि बागै मा बुंनो सानो
नोंथां आं बेखौ खौनो बुंनो सानोदि गामियाव जोंहा बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जोङो गोग्गो बारहावा मोनो आरो आोंहा मोनसे मोजां कन्डिसनाव थायो जेब्ला फारसेथिं जाहैबाय जोंहा सहर ओनसोलाव बिां म बेवहाय गोजौ गोजौ बिल्डिं गोजौ गोजौ बिल्दिं बानाय थाखाय सहर ओनसोलाव बि बिफां लाइफांखौ बांद्राय दानफायनानै आबहाबावाखौ एसेबाबो गुबुंले खालामो आरोना जायनि जाहोनाव सहराव थानाय सुबुं फोर गोग्गो बार मोना हांलानायाव
औ
बेवहाय गोबां बिबांनि कार्बन डाइ अक्साइड मिलायना थायो आरोना आरो बेवहाय गोबां बिबांनि बिदुं जायो मानो होनबा बिफां लाइफाङासो बिदुंखौ कन्ट्रल खालामो नालाय एबा बिदुंनिफ्राय जों सुबुं मारैखौ रैखाथि होयो बेनिखायनो बिदुङा बेवहाय बाङो आरो आरो बेवहाय ड्रेनफोर थायो सहर फोराव जाय जोंहा ट्रेनाव सिङाव गोबां गाज्रि मुवा बेसाद फोर गारो बेजों सोमजिनाय जोंहा थाम्फै जायो गोबां रोखोम नि गाज्रि थाम बोसो एमजे जेरै ओ मेलेरिया थाम्फै जापान एन फेलायटिसफोर जायो आरोना जेरै अरबा गोबां गोदिर गोदिर बेमार जानो चान्स थायो फारसेथिं जोंहा गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जानो चान्स थाया गामियाव जोंहा दैमा दैसा फिसा फिसा थायो बेफोरखि बेफोरावनो जोंहा गारनाय जाबोर जोथोरफोरा बेयाव ओंखाय बुखारलाङो आरो ना दैमा दैसा दैमाफोराव थाङो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ना नोंथां।
खोनादों नोंथाङा
औ औ खोनादों
औ सोहोराव माने ओ गोबां बिदिनो कलकारखाना दारिमिन बाहायनायनि थाखाय बिदिनि सोरनि बि बिदुंयानो जा बारहावाया जोबोर गाज्रि जायो आरो ना नोंथाङा
औ औ
औ औ बे कल कारखानानि दारिमिनफोरनि गोबां बे गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ बे ड्रेनाव जोङो एबा लङायाव गारहरो नालाय बेयाव बारहावा फोर जोबोद गाज्रि जायो आरो माखासे बेक्टेरिया भाइरासफोराबो बेयाव सोमजियो आरो औ औ नाथाय गामियाव जोंहा गामि ओनसोलाव जोबोर मोजां बारहावाखौ जोङो मोननो हायो
उम
औ औ
थारैनो नोंथांजों गामि आरो सोहोराव थानाय माबायदि थायो एबा माबायदि सुबुंफोरा माबादि रोखोमनि जायो रायजलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ आरो इयुनाव होफैनो मोनगोन होननानै आं बेखिनियावनो दिनैनि बे सहर आरो गामिनि ओनसोलनि मा रोखोमै सुबुंफोरा जिउ खाङो बेनि बागै रायलायनायखौ आङो बेयावनो फोजोबथबाय
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिमबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांसिम औ